अ अ हेलौ
औ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनागासि
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ'
आंथ' दा मोजाङैनो दङ' नोंथाङा नोथांनिखौ खोन्थादो
नोंथां आंबो मोजाङैनो दङ' ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ' ना?
औ सम दङ' रायजो जागोन
अ बिदिब्ला जों थारैनो दावबायनाय आयदानि सायाव एसे
औ सावरायजागोन नोंथां
उम
ओ बिदिब्ला आं दावबायनायनि बागै माने गिबियावहाय नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनि नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंलांदो
औ औ नोंथाङा जागायदो
अ माने थारैनो बुंनो थांबा माने दावबायनाया जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव आरो साफ्रोमबोनि जिउआव माने जोबोद गोनां थार आरोना अ जेनेबा जोङो बे दावबायनायनिफ्रायनो गोबां गियानफोरबो बुथुमना लानो हायो
औ औ
बुंनो थाङोब्ला माने बे दावबायनायजों लोगोसे जोंहा गोबान जेनेबा मोनथि मोयि जेनेबा बायदि रोखोमनि मोन मिनथियि जेनेबा जिब जुनार गासिबो दंफां लाइफां गासिखौबो मिथिनाय जायो आरो ना जेनेबा बुंनो थाङोबा जों बेनिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगा दावबायनो थां हायो माने जोंहा आथिखालावथ' गारि मटर फैबाय बास गोबांरो- फुंनि बेरायनो हायो आरो दावबायनो हायो। ओ बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनि जेनेबा आजै आजौमोननि समावहाय माने बेबायदि बेरायनो हायामोन जेरैय बिनिफ्राय बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो माने बिसोर थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो
औ औ
जों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जे ओ गोदोहाय दङमोन जे जोंहा गारि जेनेबा बे मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरखौथ नोंथाङा मिथिखादों
अ मिथिखागौ गोदोनि समाव बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आथिखालावथ' बेफोरखौ बाहा- हायनायखौ नुनो मोनलिया
माने आथिखालाव बांसिना गारि मथर बायदिसिना साइकेल गासिबो दोङो आरो ना आथिखालाव जेनेबा माजों दावबाय नों गोसोबादि दावबायनो हायो आरो थिग बेबादिनो जोङो औ अ नंगौ नोंथां थारैनो आरो जोङो बुंनो थाङोबा नाथाय बिनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थांबा जोंहा गिबियाव गोबां ओ बेसादफोरनि थियारि खालामगोरनांगौ जायो जेरैहाय जोंहा बहाबा थांनो गोनां बा गाननाय जोमनायनि गोनांथि रां रुफा जानाय लोंनाय माने गासैनिबो गोनांथि जायो आरो
औ औ
बुंनो थांब्ला माने जोंहा मबबा मोनसे दावबायनानै जों गोबां गियान बुथुमनो हायो जेरैहाय जोंहा बै जाय याव थांनानै बै जायगानि थासारि बै जायगानि जानाय लोंनाय ओ गाननाय जोमनाय बिसोर माबादि थायो बेफोरनि थासारि जेनेबा जानाय लों नाय रावनिफ्रायबो जोङो जोंनि रावखौबो बिसोरनो सोलोंनो हायो आरो जोङो बैसोनि रावखौबो जों
औ औ औ
माने बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा जेनेबा ओ दावबायनानै मोननाय गियान आरो बेफोरखौ गियान होननानै बुंजायो ओ बुंनो थाङोब्ला बेहाय जोङो ओंखाम जायो हयथ बिसोर ओंखाम जायाबो जानो हायो बि बिफोरबो माने मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा गियान आरो जेरैहाय जोङो जोंनिनो जेनेबा बै फोर खाथि खाला ओनसोलावबो आथिखालावथ गोबां पार्क रिजर ओंखारबाय नङा होमबा
औ औ
मानो थारैनो बुंनो थांबा जों बेफोर रिजरफोराव थांनोबा गोबां मि थिभेरि बिबार दंफां लाइफ बां बैनि बिलाइ बिबारनि गाब जेनेबा फिथाइ सामथाइनि नम नेमफोरखौ मानो जोङो नामफोरखौबो मुंफोरखौ मिथिनानै मोनो आरो।
औ औ।
थांबा जोंजो जेरैहाय मोन दाबसे जायगायाव बेरायनो थांबा जोङो गोबां खन्थाइ रायथाइफोरबो सुजुनो हायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो बै जायगानि थासारिखौ लाना बै जायगानि दैमा दैसा बिफां लाइफां बैनि थासारि जाय गाया माबायदि दैमा दैसा बे
औ औ बेफोरजों जों गोबां थुनलाइबो सु सोरजिनो हाय बेयो ओ खन्थाइ रायथाइ औ बेफोर खन्थाइ रायथायाथ थुनलाइनिनो बाहागो।
नोंगौ नोंगौ। ओ थिग बेबादिनो आरोहाय जोङो बहाबा गोजान जायगा जेनबा आथिखालावथ जोङो गोबाङानो फरायस फरायसालिफोरनिफ्रायनो दावबायनो लाङो नङा होमबा। जों माने बिफोराव औ नंगौ ना थारैनो बेफोराव बासजों लाङो। जों बेफोर बास जों थांनायाव माने जोंहा गोबां ओ जेनेबा जों बहाबा पिकनिक स्पट थायो बेफोराव जोंहा बेरायनो थांबा बबा दावबायनो थांनायनि सिगाङाव माबादि दै नांगौ बेयाव जाग्रा मुवा बे साल जेरैहाय जों बहाबा पिकनिक जानो थांबाथाय जोंहा मानेह गोबां रोखोमनि गिबि थांजेनोआ माने जों मिथियाबो जानो हायो जेनेबा बेबादिनो जोंहा गियान मोननानै फैयो आरो जेनैहाय जोङो बेयाव थांनानै ओ माम ओम माबोरै थाहैनांगौ माबोरै जिरायहैनांगौ बहा जानांगौ फोथाय माने जों गोबां गियान मोनबोयो आरो गियान सोलोंनो हायो। अह बेबादिनो दावबायनाय होनबाथ बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया जोंनि सिगाङाव सानफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो। ओ नों थारैनो नों नोंथाङा दावबायनायखौ मा होननानै सानो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां ओ माब्लाबा जोङो गोसोफोरखौ मोजां मोनाब्ला जों दावबायनानै गावनि गोसोखौ एसे स्रां खालामनोबो हायो। औ औ। दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ गुबुन हादोरफोराव दावबायहैयोब्ला बे हादोरनि आसार खान्थि हारिमु जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफोरा माबायदि बेफोरखौ जों सोलोंना लाबो हमनो हायो आरो दावबायनायाव ओ माने इंराजि राव खौ नांथारगौ होनना आं सानो आरो।
औ नंगौ थारैनो बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा माने दावबायनायाव माने जोंनि रावखौबो माने जों बिसोरनो सोलोंनो हायो आरो जों बिसोरनि रावखौबो सोलोंनो हायो। बेजोंबो जोंहा मोनफा मोनफा माने सोलाय सोल' खान्थि बेफोरावबो जोंहा गोबां गियान ओ सोलोंनो हायो थिनो हायो जेरै मोन दाउसिन दाउलानि नेम मुंफोरखौबो जों मोनथिनो हायो आरो बेबादिनो माने आरोहाय औ नोंथां आरोहाय जोंहा बुंनो थांबा माने उन्दै खुदियानिफा उन्दै खुदिया माने जो-जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जेनेबा बिनि गाननाय जोमनायनि फ्राय लानानै राव हारिमु बेखौथ' सोलोंथाइ होगोन गिबियाव राव फोरोंगोन बेफोरबादि नङा होमबा माने बेफोरबो माने उन्दै गथ'नि सासे उन्दै खुदियानो माने दावबायनाय होननानै जों मिथिना नै मोनो आरो अह जेरै आतिखालावत' गोबां ओ जेनेब बा ओ रिजर्ट पार्क ओंखारबाय नङा होमबा बि
औ ओंखारबाय बेफोरावबो जों दसे सम जिरायहैनो हायो, दावबायहैनो हायो। औ गुबुन हादोरफोराव थांनो हायो। बा भारतनिनो गुबुन रायजोफोरावबो थांजायो जोङो।
औ नंगौ थारैनो माने दावबायनायनिफाय जोंहा बे बे बेफोरबादि गोबां गियान मोनथिना मोनो आरो। आ-आरो जोंहा आथि थिखालावथ' जोंहा समजों लोगोसे माने जोङो न'खरजोंबो बेरायो जेरैहाय लोगोफोरजोंबो माने जों बेफोरजों बेरायबा माने जोंनि गोसोफोराव दुखु खु दाहा थायो माने लोगोफोरजों बेरायबा साबसिन मोनो आरो जेनेबा गोसोफोर खौ जेनेबा जोंहा लोगोफोरजों बेरायबा इयाव। बहाबा जों साइकेलजोंबो थाङो खाथिबा जोङो थाबायनाबो थाङो। बिदिनो गोबां रोखोमनि माने जोङो दावबायनो हायो आरो जोंहा दावबायनायाव दावबायनायजों लोगोसे जोङो लोगोसे बिदिनो जाग्रा लोंग्राबो लांफानाय जायो लोगो जे जोङो बहाबा नुफेरै जायगायाव थांनानै माने जोङो फट' आरि साफायना ला नुनानैबो जोङो माने से सावगारि सेबखांनानै जों माने गोसोखांथि हिसाबै माने जोङो न'खरनि थांफेरै सुबुंफोरनो माने बैफोर जागा फोरखौ दिन्थिफैनो हायो। माने ओ बुंनो थांबा थिग बेबादिनो बिफोरो माने जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा दावबायनानै मोननाय गियान होनना
औ औ औ आथिखालाव आथ थिखालाव दावबायनाय खौ मोनसे रां आरजिनाय राहा लामा बायदिबो लानाय खौ जों नुनो मोनो। आथिखालाव दावगानायनि गेजेरजों गोबां जायगाफोरखौ जोङो इउटुब फेसबुकफोराव जों नुबोगासिनो। दङ आरो बेफोरनिफ्राय रां आरजिनाय। खौबो जों नुबोसिनो।
नंगौ जेरै बेफोरखौ होनोबा जोंहा ससियेल मिडिया थामिनबा समाजारि जारिमिन आरो ना। जों माने फोराव गोबांखौबो जों जेनेबा नुनो मोनो नुफेरैफोरखौ माने जायगाफोरखौ आथिखालाव जों बेफोरनि गेजेरजों मोनथि
औ औ औ।
ओ जेरैहाय बि फोरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बुंनो थाङोब्ला बे दावबायनाया जोंहा गोबां रोखो खोमनि आथिखालावथ फिसा फिसा पार्क जेनेबा रिजर्ट बेफोरबदि दङ नङा होमबा? जों बिफोनबाय जेनेबा गोबां गियानबो बुथुमना लानो हायो। माने सानफ्रोमबो माने सुबुं फोरनि जिउआव माने दावबायनाया जोबोद गोनांथार आरोना जोंहा बेनिफ्राय गोबां गियान मिथिना मोनो जेनेबा सोलोंनो हायो बेजों लोगोसे जेरै खन्थाइ, रायथाइ बेबायदि सुजुनो हायो आरो जेनेबा बेफोरो माने जोंनि मोनफा मोनफा। बगियान अ आरो नोंथाङा गोदोनि दावबायनाय आरो दानि दावबायनाय माबाफोर फा
ओ गोदोनि दावबायनाय आरो दानि दावबायनायावथ गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दावबायनायफोरा ओ आथिखालनि बादि गारि मथर गैयामोन नालाय खायसे खायसे थाबायनानैबो गोजान लामा थाबायलांनो गोनां जायो बबेबा थांनो। गोनांबा बिसोरनो समखौ बांद्राय नांगौ जायोमोन आरो दानिया जोङो एरप्लेन दङ ट्रेन दङ बेफोरजों जोङो गोजान गोजान जायगायावबो जोङो थाब मोनहैनो हायो बेनिखायनो आथिखालाव दावबायनाया गोरलैसिन जाना फैबाय आरो। हेलौ नोंथां। औ खोनादों।
माने ओ औ खोनादों बुंनो आंबो बुंदों। जे माने गोदो माने जोंहा दावबायनायावबो गोबां सम लायोमोन माने बिनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव थांबाबो माने आथिखालाव जों बासिन बास गारि मथर गाससिबो ओंखारनायनि बेफोर हान्था मेलानि जोहै माने जोङो खम समावनो माने बेफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो बहाबा थाङोबाबो गोबां सम होसोनो हायो। हायो आरो बुंनो थाङोबा गोदोहाय माने जोंना बेफोरबायदि नङामोन आरो माने जों बहाबा गोजान लामा हान्थि थिनो दावबायनो थांनो नांबाबो मानो जोङो ओ बेबादिनो जेनेबा ओ थाबायना जो थाङोमोन गारि ओ मोसौ गारि बेफोरजोंसो थांनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन आरो। बेनिखायनो आथिखाल दा माने गोदो जों माने गोबां फारागथि दङ आरो गोबां सोलायनाय नुबाय आरो माने
औ औ
बेनो नोंथाङा जेनेबा बेरायनानै एबा दावबायनानै नोंथाङा मा मा गियान सोलोंनो हायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' सिगाङावनो बुंबोखाबाय गुबुन हारिनि बे रावफोरखौ सोलोंना हायो महफोरखौ सोलोंनो हायो मिथिमोनि खो खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो आरो मानसि थिजों जों माबायदि रायज्लायनांगौ बेखौबो जों दावबायनायनि गेजेरजों जोंनो जों सोलोंनो हायो मानोना जों दावबायनायाव जों गोदान गोदान गोबां लोगोफोर मोनो बेयाव जों मा गुबुन हारिफोरा माबायदि जौगालांदों माबायदि रायज्लायो बेफोरखौ जों मोजाङै सोलोंनो हायो बिदि आरो
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बादि थिग बेबादि जों माने ओ जोंनि रावखौ माने गुबुना मिथियाबो जानो हानाय नङा होमबा? ओ जोङो बेफोरखौ माने सोलोंनो हायो आरो जोंनि राव एखौ मानेजों इसोरनो सोलोहोनो ह हायो जेनेबा बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनबा स सलखान्थि थामिनबा जों बेफोरबो माने दावबायनानैबो जों गोबां गियान मोननो हायो आरो थामिनबा जो
औ
जेरैहाय जनो जायै नङा होमबा?
औ औ ओ नोंथां नोंथां ओ नोंथां समखौ एसे नायदोंना नोंथां?
अ अ नायदों दे बि बिदिब्ला
दे बिदिब्ला दोनथदो